नाइ जासि हरग्रोना थाबाय दैे नोंथां नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद खुलुमनाय जासिहर
औ औ औ नोंथांङा माबाफोर खामानि मावदों नोमा?
ओ आंथ' जेबो मावाखै नोंथां आं एसे जिरायनानै दंङ आरो
अ अब्ला नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन अब्ला
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ औ औ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथासो सावरायलायनो होननानै फैदोंमोन नोंथां खोनादोंना? औ औ। औ नोंथां जोंहा खोथायानो जाहैबाय ओ सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंहा गोदोनि दिनाव आरो आथिखालनि दिनाव जोंहा मा सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ जोबोद मोजां सोंथि बै गोदोनि सम आरो आथिखालनि समाव गोबां ओ जानोखि हा आरो जोमैनि फाराग होनना जेनिखि बाथ्रा दंङ बे माने फाराग नुजाफैबाय आरोनो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ जेरैहाय गोदोनि दिनावहाय जोंनिया गिबियावनो जानिखि मिथिंगानि जानिखि थासारि बै थासारिया आलादामोन आरो दानि जे दानि जुगनि थासारिया आलादा आरोना नोंथां
आलादा आलादा
औ आगोलनि जानोखि मानसिफोरा गावजों गाव ओ एसे मोनाबोला माने ए सम दिहुनन्नानै गावनि गामियारि लोगोफोरजों एसे जिरायनानै मोजांङै माबाफोर रायज्लायोमोन मोजां गावजे गावबा गावनि जानिखि दुखु बेफोर खौ जोंङो फोर फोरमायलायोमोन आरोना फोरमायलायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जे बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना गावबा गाव जानि बि जानबुं जिहेतु जानबुं ओंखारबाय बै जानबुंङावनो मु मुखुब जानानै गावबा गावनि न' सिङाव हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना गामियारिफोरा औ औ खायफा गामियारिफोरा आरो जिथुनाखि सोहोरफोराव थानानै गावनि जिउखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो सोहोरनिया आलादा आरो गामिनि बाग बुंनो थांङोब्ला जिथुनिखि जानबुं जानबुंङा जानिखि गथ' गथायफोरनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला गथ' गथायफोरा आथिखालाव ओ गोदोनि जाननिखि जोंङो जेब्लानिखि गेलेयोमोन गथ' उन्दैफोराव जोंङो जानाखि हायोमोन गेलेयोमोन बा बै दंफां लाइफांफोर दानना दोनबाथाय बैयाव गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव मा बैफोरखौ माने जोङो गथ'फोरखौ माने गेलेनायखौ नुला बिसोर माने दा मबाइलाव मोननाय बा जानबुङाव मोननाय भिडिअ गेम बा बायदिसिना खेला दुलाखौ मबाइलाव गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोोना नोंथां
मोनो मोनो
औ बेनि उनावहाय जेरै ससियेल मिेडियाफोरावहाय मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो। दा थिग बेबायदियनो औ दा थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनिया माइ आबाद मावनायनि बेलायाव होननो थाङोब्ला गोदोनि समाव आ जेब्लानाखि आबाद मावनाय सम फैब्ला बा दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय सम फैयोमोनब्ला न'खरनि गोरा गाहाय बा आबै आबौमोना जोंनिया बा आइ आफा मोना गावनि फोसाव हालुवाफोरखौ लानानै
औ
हालेवनायखौ बा हाल फुंनि ब्रै रिंगा बा रिंगायावनो हालुवाफोरखौ खौ लानानै हालेवनो थांनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
औ थिग बेबादियैनो नाथाय आथिखालावहाय जोंनिया जिथुनाखि ट्रेक्टर ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ
औ थिग बेबादियैनो जोंनिया गोदोनि जिथुनाखि हारिमु बा जोंनि ए आसार खान्थि बैफोर खान्थिफोरा लासै लासै गोमाबोगासिनो बा गोमालांगासिनो आरो ना गोदोनि ओ गोदोनि जेरैनोखि आबै आबौमोना जे जा ओ हालेवनानै आबाद फोथाराव जेब्लानाखि हालेवनानै मोना मोना फैगोन होमब्लाना माने मोजाङै ओ सान्थियै जिरायना जनाय बा जोङो बेबायदिहाय सराय जिरायनानै गावनि लोगोफोरजों रायज्लायनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनला आरो ओ बेनिखायनो जोंनिया जिथु जिथुनिखि गामियारिनि थासारियाबो गोबां सोलायलांगासिनो आरो जिथुनिखि बारहावा फोराबो सोलायबोगासिनो आरोना नोंथां
औ औ
औ गोदोनि जिथुनाखि मिथिंगा बै मिथिंगाया जोबोद सोमखोर समायना बा आबहावाफोराबो मोजां जायोमोन मानो होनना बुङोब्ला गोदो माने गारि मथर सालाय नायबा गारि मथर दिहुननाय बा ओंखारनाय जायाखैमोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ।
औ थिग बेबादिनो गारि मथर गैयामोन गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जानोखि ओ जिथुनाखि उखुन्दै बै उखुन्दैफोराबो आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हाया होैमोन आरो
औ नंगौ
औ आरो जेहा आरो जिथुनाखि दै गुबुंले जानाय जोंनि जि थुनाखि फ्लासतिक फ्लासतिक फोराबोबो गोदोनि समाव गैयामोन। खाखोर बिलाइ फोरजोंनो मुवा बेसादफोरखौ जुनानै जोङो गलाब फोरनिफ्राय लाना फैनाय जायोमोन आरोना नोंथां। औ दा जिथुनाखि फ्ला थिग बायदिसिनाखौ जोङो दैमा दैसाफोराव गारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै दैमा दैसाफोराव गारनायनि जाहोनाव माने जा दै गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरोोना नोंथां औ आरो आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि समा माने गुब गोबां आलादामोन आरो आथोखालनि जिथुनाखि थासारि बै थासारिया माने गोबां गुबुंले बा गाज्रि जानाय खौ जों नुनो मोनो ओ गोदोनिसाय आरोना नोंथां आ दा बेखिनियानो नों थाङाबो एसे ओ बेनि फारागथि बा माबाय बिहाय सोलायनाय बेनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ थारैनो नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांखाबाय जोंहा गोदोनि आरो आथिखालनि जा फारागथि बेफोर खौ नायोब्ला जों गोबां रोखोमनि ओ सोलायनाय नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोङो सोलायनाय होनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवनो जानेखि गोदोहाय जोङो ओ थांनानै थानो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानि मावोमोन ज' ज' ज' ज' सावरि जालायोमोन नङा होमबा बैयो बैखौ बैयो बैखौ ओ हेफाजाब होलायोमोन बैयो हायाब्ला बैयो थांनानै मावना होयोमोन बायदि बायदि रोखोम जों नुयोमोन। नाथाय आथिखालथ' जोंहा समनिबो आंखाल जानायजों लोगोसे गावबा गाव गावबा गाव खा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो न'आवनो थानाय ओ रावजोंबो खामानि मावज्लायै बेफोरबायदि थासारिखौ जों दिनै नुनो मोनबोगासिनो दङ'। जायनि जाहोनाव जोंहा दिनै जेरैबो आंखाल गैला थाखा फैसानिबो एसेबां आंखाल गैला आगोल जोंहा नुनो मोनोमोन थाखा फैसानि रां रुफानि एसे आंखालखौ नुनो मोनोमोन जों गोदोहाय
औ
नाथाय दानि जुगाव जोंहा खामानि मावोब्लानो जोंहा रां रुफानि ओ एबा बोथि से ओंखामनि जेबो आंखालखौ जों नुनो मोना नङा होमबा? नाथाय जोंहा आगोलहाय बोथिसे ओंखामनि थाखायनो जोंहा खामानि मावना होयोमोन सानसे थोलो खामानि मावना होनायखौ जों नुनो मोनोमोन सावरि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नङासै होमबा औ औ बेनि बेलायावनो बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा आबादनि बेलायावनो बुङोब्ला गोदोहाय जोंहा सावरि जायोमोन फाला गायलायोमोन ओ हाल फो मोसौ हालिजों हालेवनानै ओ ज' ज'यै रंजा खुसि यै जोंहा सावरि जायोमोन जालायोमोन लोंज्लायोमोन ज' ज' न'खरनि बाय बाहागि गामिनि गासिबो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ औ नाथाय दिनैनि दिनाव ओरैबादि सोलायनाय नुदों जोंहा जेरावनोखि दिनै जोंहा समनिबो आंखाल ओ रां रुफा फानिबो जानखि जोंहा ओ एसेबां आंखालथि गैला बेनिखायनो जोंहा नुनो मोनो दिनै गावबा गाव गावबा गाव सम बादियै आबाद गायदों सोरबाया था रां रुफा थानाया हाजिरा लगायदों हा जिरा लिंनानै सोरबाया ट्रेक्टरजों हालेवनानै आ आबाद गायदों। बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनै रावहाबो सावरि जालायनाय बादालि जालायनाय ज' ज' गायलायनाय फुलायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोना। दा बे रोखोमैनो जोंहा फैसाबासो सोरबाया गायफैना होगोन हाजिरा लिंबासो फैगोन नङा होमबा बेबादि नुयो। औ-औ थिग बेबादिनो आबाद मावनायनि बिथिङाव नायोब्ला जों बिब्दिनो नुयो आरो मोनसेबाव नुबावो जोंहा गोदोहाय जोंहा आ मोसौनि खि बोरमानि खि बायदि रोखोमनि हासारफोर होनानै जोङो आबाद मावनाय नुयोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो जानखि जोंहा आथिखालनि रासायनिक हासार आथिखालनि बेफोरखौ होनानै आबाद मावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ औ। थिग बेबादिनो जोंहा गोदोहाय नायनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरनि जानखि देहा सोलेर बैफोर देहा सोलेरखौ जोंहा गो जोबोद गोख्रों गोख्रोङै नुनो मोनोमोन नङा होमबा? जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहाफोरखौहाय मानो होनोब्ला बिसोरो ओ गोबां रोखोमनि ओ न'आवनो गायनानै मैगं थाइगं गायनानै जायोमोन। जायनि जाहोनाव जेबो बिजानु गैयै आदार जायोमोन। मोजां सफुंसार आदार जानानै बिथांमोननि ओनो मा होनो इखौ देहा सोलेरा गोख्रोङै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनै जोंहा दिनैनि सुबुंफोरखौ नुयो जोङो बोलो गैयि लोरबां बायदिसिना रो खोमनि बेमार आजार जाखुनाय खम समनि गेजेरावनो ओ रुंसारि जालांनाय बेफोरखौ जों आथिखालनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ औ जायनि जाहोनाव आथिखालनि आदार जानखि बायदिसिना केमिकेल होनाय आदारफोरखौ जानानै आथिखालनि सुबुंफोरनि जिउआव गोबां सोलायनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा आरोबाव सोलायनाय नुबावो जेनेखा जोंनि संनाय खावनायनि बि थिङावनो नायनो थाङोब्ला जोङो गोदोहाय अरदाबाव एबा सौ खायाव संनानै बनजोंहाय संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल जोङो जानखि न'नि बाहायनाय गेस बायदिफोरजों ओंखाम संनानै ओंख्रि संनानै जखौ जों नुनो मोनसै एबा लाइनफोरजों बोजा कारेन्ट एबा लाइन फोरजोंबोो जानायखौ एखनब्ला नुसै नङा होम बा नुनो मोनस औ औ थि बेबादिनो। गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जोङो आथिखाल आरो गोदोनि रो जुगखौ नायनो थाङोब्ला नङा होमबा?
औ।
औ औ दा बेखिनियानो आंनि बुंनो खिनिया दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां थारैनो औ गोजोन्थों नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
औ।